औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना।
औ दङ नोंथां बुंदो मा आयदा
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि बा जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनाय होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
आ बिदिब्ला नोंथांनि बे जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायग्रोना होनोसै ना
औ नोंथां बुं
औ जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा माने जोबोरैनो मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ आरो ना जेरैहाय जोङो बर'फोराथ' गुबैयै माने खारदैजों संनाय बेफोरबायदि जों संनायखौ थारैनो माने जोबोर मोजां मोनोमोन आरोना। बुंनो थाङोब्ला। जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनि मानसिफ्राथ' बां गुबैयै माने बांसिनै मेनानै जानाय बा सं बांद्राय बिदि रुनानै जानाय एा बेफोरबदि बबावबा बिलोफोरा ना गुरनो थांबा बिसोर माने बायदिसिना मैगं मैगं मैला मिथिंगायाव ननायागिरनानै फोननानै माने बांसिनै रुदुमनानै जानाय बेफोरखौ बिसोरो बाहायोमोन आरोना।
औ।
आथिखालावथ' जों बांसिनै बा संनानै जानाय बा बेफोरबायाददि थावफोरजों एवनानै जानाय बिदिखौ बांसिनै नुनो मोनसै आरोना बुंनो थाङोब्ला औ ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरा जाबाय जेरै जों मिथिंगायाव मोननाय गोबां रोखोमनि मेगं थाइगंफोरखौबो जानाय जायो आरो जेरैहाय जोङो ओ थास' बिसंजों ना गोरान बा बेफोरबायदिनो थास' बिबारजों अमा बेदर बा थास'आथ' गासिबो जाजाखायोना बुंनो थाङोब्ला जेरै जों थास'नि बेदर बा बिनि बिसं बिबार आइथिंफोर खौबो जानाय जाजोबो आरोना बेनि अनगायैबो जोङा आरो जारि जारिजोंनो जों गुबैयै माने जारि होनबाथ' जोंहा गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा माने बांसिन जायो। जाथो खोलावबो जानायखौ नुनो अब्लाबो माने जों आथिखालाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनसै आरोना
औ नोंथां
जेरै जों जारिजों ना बेफोर जि जायो आरोना बेफोर देहानि थाखायबो जोबोद मोजां होनना गोदो गोदायनि मानसि फोरा बुङोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव गोबां बर'फोरनि दोरोङारि ओ एबा मोजां मोननाय ओंख्रि फोरखौ आथिखालाव दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना ओ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला
ओ अनलाजों दाउ बा सबाइजों साम' मैथाजों ना बेफोरबायदिनो
ओ अमाजों नारजि माने बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा ओ थारैनो माने जोबोर मोजां मोनो आरोना बा गावनि आंगो होननानै जों बाहायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों बेखौ जों बर'फोराल' जानाय जायाबा बेखौ जोङो आथिखालाव माने गोबां हटेलारिफोरावबो माने जोङो बेफो ओंख्रिफोरखौ माने नुनो मोनसै आरोना गोबां मानसिखौनो जानायखौ नुनो मोनसै औ थिग बेबादिनो होमब्ला आं नोंथांनो बे‌ जोंनि जेरैहाय जोंङो अनलाजों दावाबो जोंनि बर'फोरनि जोबोद एंगारहायै सोमोन्दो होननानै बुंनो हायो आरोना।
औ
जेरैहाय जोङो मानो होनोबा जोङो ओ हाबा जानायाव बा जों गोदो गोदाय सम फ्रायनो हाबा जानायाव जोंहा माने नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोङो ओ हौवा गोदान उम बा हौवा गोदान जायखि जाया जोङो माने ओ हाबायाव माने जोङो हाथा खुरनाय बा बेफोरबायदि अनलाजों दाउ संनायखौ जों गिबि खेबनि थाखाय रायजोफोरनो जाहोनाय बा बिबदिनो गथ' गथ'फोरखौ लिंनानै बेफोरबायदि थालिरबिलियाव जाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बैयो जोंनि मोन से हुदाखा बेजों लोगोसे ओ बे बेनि उनावहाय जोंहा आरो दंबावो जे जोङो अमाजों नारजि बे नारजिया जोंहा नारजिखौथ' जों फाथोनिफ्राय गुबैयै बानायनाय जायो ना
औ
अब्ला माने जोंहा बे नारजियाबो गोबां रोखोमनि ओ नेम खान्थिफोर हाब सनना दङबा जों गोबां नारजिजों जोङो एंगारलायनो सोमोन्दो दङ आरो जेरै अनलाजों दाउवा जोंजों दङ बेफोरबायदि दङ आरोना
औ
ओ जेरैहाय जोङो गोजान गोजाननिफ्राय आलासिफोर फैबा बा नुफेरि आलासिफोरखौ फैबाथाय जोंबा गिबियाव जों माने गोखा होनानाय नारजिखौ जाहोनाय जाया आरोना जेन नायनो बायोबा फैनो बायो बेफोरबायदि ओ सोमोन्दो नागारलानाय बेफोरबादिखौ जों फोथायनायनि थाखाय माने जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों माने बेफोरबायदि हुदाखौ मानिबोयोबा फा ओ बे नेमखान्थिफोर दङ जोंहा बेनि थाखायनो जों माने फोथायनानै माने गोजाननि आलासिफोर फैबा जों जाहोनाय जाया आरोना। ओम आरो मोनसेया जोंहा सोमोनदो दंबावो जेरै जों मानसि थैनाय बा अन्थाइ नागारलायनाय बा अन्थाइजों नारजिजों देजाबलायनाय बा मानसि थैनाय बेफोरावबो जोंहा गोबां रोखोमनि नेमखान्थि दङ' आरोना बे सोमोन्दो नागारलायनाय जायो जों फोथायो आरो बेबादिनो जोङो अनलाजों दाउजोंल' जानाय जाया गुबैयै माने जोङो सरासनस्रायै माने जोंहा जेलै औवानि गिबि खिलिजेननाय बा बेखौ मेवाय बुंनाय जायोना
औ
बे मेवाइजोंबो जोङो अनलाखौ जानाय जाय आरो बे जोंहा बासिगा बिबार बा बिदिनो थाइगिरजोंबो जानाय जायो माने गोबां रोखोमनि जोङो मैगंफोरखौ अनलाजोंहाय जानो नो हायो आरोना
औ नोंथां
आरोहाय बुंनो थाङोबा जों जेरै सबाइजों साम'खौ बोरैहाय सङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै ना
औ नोंथां
औ जोंहा गुबैयै माने जोंनि गामि सोलफोराव माने जों सरासनस्रा माने साम'फोरखौ जों गावनो गाव बाजारफोराव बायलाय बायलायालासिनो माने जोङो जोंनि दैमाफोराव मोननो थाङो आरोना जों बेफोराव खननानै लाय नांगौ जायो जेरै सामुआबो गोबां रोखोमनि थायो, जेरै सामु थुमफ्रु बा सामु लिं ग्रि साम' गोलाव बेफोरबायदि आरो साम' लादायफोरबो थायो आरोना ओ जोङो गुबैयै जों गुबैयै माने साम' लादायखौ जोङो ओ रू माने रुनानै एरख'नाय एबा खाय खायफा खायफा गोथां बेरखौ जों बेबायदि एरख सनानै मैथा बा बेफोरबायदिनो आलुफोरजोंबो ओरैनि अनै जानायखौ नुनो मोनसै आरोना माने जोङो साम'लादाय गिदिर नालाय जों माने सोब ख'नो हाया बेनि थाखाय जों बेफोरबायदि बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो साम'फोरखौ जोङो दैमाफोराव खननानै लाबोनानै बा जों साम'खौ बिनि गाज्रि मैलाफोरा जेन गलांथों बिनि थाखाय माने जोङो ओ खारजि बा बेफोरबायदिनो गोखै मुवाफोरजों होफानानै जों हरसेबा हरैनायनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना
औ नोंथां।
जेब्ला सोमखाङो सोमखांनायनि उनाव जोङो बे खौ जेब्ला ओंख्रिफोर जागोन अब्ला माने जों बेखौहाय मोजाङै बेनि उन बाहागोखौ बा बेनि खिथुखौ दानस'नानै जोङो बा बेनि दाखोन खौ गारनानै जोङो मोजाङै मानजिनाय जायो आरोना जेन बिनि बेथ' दैयाव गोबाव थायो नालाय आरो मैला मैसि थायो बेयो जेन गिरु नांनायफोरा मोजाङै खारो बा बेनि थाखाय जों मोजाङै हुख'नानै लानाय जायोब्ला ओम जायो आरो बेखौ दाइजेंफोरावहायना ओ थिग बेबादिनो जेब्ला जों साम'खौ संगोनब्ला जों गुबैयाव एवफ्राम गोरना लायोबा बेखौ जों सबबायजों संनाय जायो जेब्ला मोनो अब्लाना जों माने बेखौहाय बुंनो थांबा जोङो गुबैयै बेयो ओ खारै मैगंआथ' जोंहा बांसिनै ओ खासिथारि बा बेखौ जों गंगार दुनदिया बा बेफोरबादिनो हाइजें बिलाइ बेफोरखौ जों स'बाय ओंख्रियाव गुबैयै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा अमाजों नार्जिखौहाय ओ बोरैहाय सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा गोलावै
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
जोंना अमाजों अमाजों नारजि संनो थाखायथ' जोंना नारजिनि गोनांथार जायो नालाय ओ जोङो गिबियावनो नारजिखौ फाथो बिफांनिफ्राय खा फाथो बिफांनि बिलाइ खौ जोङो खानानै बेखौ गोरान खालामनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला बियो बे बिलाइयानो अब्ला बियो नारजिनि महर मोनो नारजियाबो मोननै रोखोमनि थायो मोन से आरो मोनसे गोखा औ बिदिनो जोंहा नार जि संनो थाखाय खारदैनिबो गोनां जायो नोंथां ओ जोङो खारदैखौ थालिर बिफां ओ बा सबाय मारा होखांनायनि जि बिखब बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै जोङो बिनिफ्राय खारदैखौ बहननानै लानाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंहा नारजि सावनो थाखाय जोङो गिबियावनो नारजिखौ सुनानै दसे समनि था खाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बिखौ मोजाङै सुनानै ओ खारदैजों नारजिजों होनानै जों बेखौ संनाय जायो आरो संनानै जोङो बेखौ सागं सारनानै ग्लेब ग्लेब बा ला था लाथा बानायनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिनि उनाव जोंहा अमा बेदरजों संगोन नालाय नोंथां ओ गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो एसे औ बिनि उनाव अमा बेदर एवनाया जायोब्ला जोङो नारजिखौ अमा बेदर एवनायाव हरदेरनानै जोङो बे खौ आरोबाव दै होनानै संबावनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबादियैनो जोंनिया नारजिजों अमाखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ ओ बिनिनो आङो ओ मोनसे ओंख्रि संनाय ओ नोंथांनि सिगाङाव फोरमा फोरमायबावनोसै नामा
औ नोंथां फोरमायजागोन दे
औ ओ अनलाजों दाउ संनायनि सोमोन्दै जोंहा अनला संनो थाखाय थ' माइरंनि गोनां जायो नालाय नोंथां
औ औ नंगौ
जोङो माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव माइरङा रुयोब्ला जों बिखौ खाबा खिरखा बायदिफोराव बोखारनानै ओ बिनि दैया सर'नो थाखाय जोङो बि खौ दोननाय जायो आरो दैया सर'खांनायनि उनाव जों बेखौ उवाल उवाल दिेंखि ओ आथिखालाव सोलिनाय जि मेसिन बेफोरजों देनानै जोङो अनखौ गुन्दै बानायनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेबादिनो जोंहा अना गुन्दै जा खांनायनि उनाव जोङो दाउजों संगोन नालाय दाउ बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि दसे उनावनो जोङो दै होना नै ओ दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला जों बेयाव अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै हरनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावनो जोङो नांगौसेबां जंखानि खारदैखौ होनाय जायो आरो खारदै होखांनायनि उनाव जोंहा ओ अन गुन्दैखौ बा अनला ओंख्रिखौ एरबाय थानांगौ आरो नोंथाङा जाहाथे बियो लाथा खायाबा फिथर फिथर जाया बिनि थाखाय बेबादिनो जोंनि थिं अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां दोनथ' जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ